औ गोजोन बेलासे। सम नोंथां। अ नोंथाङा मा
दा नै आं जिरायगासिनो दं। अ मानाबिलि जाबाय नालाय। औ जिरायना दं।
औ ओमफ्राय। फन जानो मिथियाखै खोमा।
औ एसे बुंना होबा मोजां जायो।
अ आं माने नोंथांजों ओ- गोदान। गोदान गोदान सुबुंफोरजों लोग गो मोननानै गोदान गोदान बाथ बाथ्रा सावरायनानै जि थु जोंनि रोंगौथियाव मुलाम्फा जायो। फंनैसो रायज्लायनो होननानै सानदोंमोन नोंथां।
अ अ अ सावराय जागोन दे।
सावरायजागोन ना?
औ सवराय जागोन।
माने नोंथाङाथ' दा बरथमान मोनसे एपनि आन्दाराव एपनि सिङाव खामानि मावबाय दं नङा होमबा नोंथां औ बेवहायथ' नोंथाङा गोबां गुबुन गुबुन मानसिफोरजों रायज ज्लायबोगासिनो दं नङा होनोमब नोंथां?
औ औ
औ बेनिफ्राय बे रायज्लायनायफोरा बांसिनानो गोबां गोदान गोदान ओ
मजाङै खोनायासै नोंथां हेलौ हेल'
हेल'
औ नोंथां मोजाङै खोनायासै
माने जिथु जों राय्लायबाय दं नङा ओम बा ओ बे माने गोबां जों गोदान गोदान आयदाफोरनि सायाव रायज्लायबायथ'
औ औ
बेनिफ्राय खायसे आयदाफोरा जोंनि थाखाय जोबोर गोनां
औ औ
खायसे आयदाफोरा जानो हागौ बावगारलांखांनाय आयदाफोर बेफोरखौबो जों खायसेखौ बुरहां दों नङा ओनबा ओनथां
हेल'
सावरायनायाव गोदान गोदान मानसिफोरजों सावरायनानै
औ
ओ नोंथाङा माबायदि मुलाम्फा मोनदों होननानै सानखो नोंथां?
अ बिदि खोथाया जाहैबाय फार्स्टआव असिनाखि मानसिजों बा गोदान सुबुंजो सावरायनाया फास जेनेबा बिदि आरो जों माबा मोनसे सावरायनो थाखाय थि खालाम ना ला आं बुंबाबा गोरोन्थि जागोन नामा बिदिबो नायनि गेजेराव सावरायलायनाया गोरोबलाङो। बा बेबो गावनि जेनेबा रोंगौथिखौ बुङो बा सासेयाबो जुदि मोजाङै खोनासङो अब्ला सावरायनाया बि दि मा जेनेबा आ माबा गोनां जायो आरो मेहेर गोनां जायो बा
औ औ नंगौ।
बेनिफ्राय जेनेबा आरो इसे आ गेजेराव हाबनानै मिलायलांबायबा सावरायनाया आरो बांसिन खो था ओंखारलाङो बे बेबो गावनि मिथिनायखौ थारमाने बांसिनै खोन्थासिननो गोसो जायो बा आरो जेनेबा मिलायलांनाय लोगो लोगो माने गोसोआव गावनि बे सावरायनाया मोजांसिन जायो आंबो जेनेबा औ खोनादोंना नोंथां? औ आंबो जेनेबा अ गुबुनजों सावरायनायाव एसे कमफर्टेबोल मोनबा बा सुबिदा गोनां मोनबाथाय आंनि बे मिथिनायखौ बांसिन बुंफिननो हायो आरो जेनेबा हमना लाबाय आं माबा मोनसे आयदानि सायाव बुंबाय दं बे आयदानि सायाव आंनिया मालाबा गेजेराव थालांनोबो हायो बे मोनसे आयदानि सायाव आरो आं जाय खोथाखौ बुंबाय दं बै आंजों सावरायजानाय सुबुङा जुदि बेहाबो जुदि आइदिया थायोबा बा गियान दङबा बे आयदानि सायाव बेबो एसे बुं देरना होयोबाथाय आंनि मिथिनाया आरो एसे बांसिन जालांबावो आरो बिदि आरो। जेनेबा हमना ला सानैबो मिथिलायो मोनसे आयदा खौ बांसिनै अब्लाथाय बिबो बिबो बुंनायाव तारमाने खायसे नों मिथियिखौ आं बांसिन मिथियो बा आं मिथिनायखो नों बांसिन मिथि या बिदि लगाय देरनाय रायज्लायनायाव बांसिनै थारमाने आयदियाफ्रा बारायो आरो बिदि जेनेबा बेनिफ्राय मालाबा जों मिथि हमना लाबाय ओ सानैबो मोनसे आयदाखौ मिथिया थेवब्लाबो जों सावरायलायो जेनेबा बे सावरायलायनाया मालाबा आनदाजनि सायाव जायो आरो जेनेबा हमना लानानै सावरायनाय जायो जेनेबा बैयाव ओरै जाथावथाव नामा बा ओरै जादोंमोन नामा बा ओरै जागोन नामा बिदि सावरायलायनाय जायो बिदिजोंबो मालाबा थारमाने जों एसे एनै आ सावरायनाया खाबु गोनां जायो आरो बा फिथाइ गोनां जायो बिदि जायो बिनिफ्रायबाथ' दा नै जि एप्स आव दा जों सावरायबाय थानाया बेहाय आं खायसे खायसे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिदो आरो गोदान गोदान सुबुंजों सावरायनानै बिदि सावरायनानै मो जाङानो मोनदों मोननायालाय बे जेनेबा बिसोरनि रायलाय ओ सावरायनाय स्टाइलखौ बा सावरायनाय आदबफोरखौ खायसे सोलोंनोबो हादों जेनेबा बे जेनेबा सावरायनाय आ आय आदबनिफ्रायनो मिथियो नालाय बे सावरायनाय जानाय सुबुङा बा सावरायग्रा सुबुंआ माबायदि आखुनि जानो हायो बा सावरायनो रोङोना रोङा बिथाङा बा आब्रुथि गोनां सावरायनो रोङोना रोङा बेफोरबायदि एसे एनै गियाना बांसिन जायो आरो जेनेबा असिनाखि मानसिजों सावरायबाथाय दा जेनेबा जों मा होनो मानसिजों सावरायलायबा आरो जोंथ' मिथिखानाय नालाय बारा टेनसन लानाय जाया आरो जेनेबा बिनि केरेक्टारनि सायाव बा बिनि आखुनि सायाव जों बारा सावरायनाय आखुनि सायाव जों बारा बिजिरनाय जाया जेथिया जों गोदान सुबुंजों सावरायगोन अब्लाथ' जेनेबा बिनि सावरायनाय स्टाइलनि सायावनो जों बिनि आखुखौबो एसे एनै बिजिरलांनो हा नाय जायो आरो बिदि आंनि आरो आंनि एक्स पिरेन्सा बेखिनि आरो दा जिखिनि मोनदां थिम गोदान एफस'आव सावरायनाया अ देलाय नोंथांनिखौबो एसे हायोबा बुंना होलाय बोरै बोरै मोनदों नोंथाङा सावरायनानै।
सावरायनायनि गेजेरजों माने निजेखौनो ओ जोबोर आगोलथिं आवगायलांबाय थानाय बायदि मोन्दों आरो। मानोना आंबो एसेबां गुबुन गुबुन मानसिफोरजों रायज्लायफेरबाय थानाय। मानसि नङा नालाय। ओमफ्राय जिथु बे एपनि जेरै आंबो गुबुनजों। रायज्लायदावनानै गावखौनो। माने मोजांनिख्रुइ मोजांसिन रायज्लायबाय थानो हानाय बा आंनि ओ खर' मेलेमा बांसिन गोफारनि गोफ फोरसिं जाबाय थादों होननानै आं निजिखौनो साननानै लादों आरो।
अ अ नंगौ नंगौ अ।
खायसे बाथ्राफोरखौ माने जायफोरखौ दिनैयाव लागि सानस'नो हायामोन बैफोर बाथ्राफोरनि सायावबो ओ जों बेफोराव टपिक लानानै आयद दा लानानै ओ गोबाव समसिम। हालागि रायलायबाय थानो हानाय जालांदों ना। बे मोनसे जोंनि रोंगौथियावबो मोजां गोहोम
सोलोंदों सोलोंदों अ नंग' नंग' बे मोनसे एक्सपिरियेन्स आरो जेनेबा रोंगौथि औ।
ओनिफ्राय ओ गिबि गिबियाव जेब्ला नोंथाङा रायज्लाय जेनो। अब्ला नों नोंथाङा माबा मोनसे गिनाय एबा माबा मोनसे थालांगोन बेफोरबायदि सानो नामा नोंथाङा?
साननाया बेनिफ्राय जेथिया नों आ सावरायनायखौ जागायनानै एसे गेजेरसिम हाबगोन अब्लाथ' दाने हारसिंनो ओंखारबोबाय थायो आरो अ आरो मालाबा मा जायो बे असिनाखि सुबुंखौ जेनेबा सुबुंजों रायलायनांगौबा माने एसे गिदोबनाय थायो आरो फार्स टाइमाव बिदि बिनिफ्राय जेथिया अ अ माने बेबा जागोन ना जाया बिदि सान सानलायलाङो जेथिया नों आ असिनाखि मानसिजों सावरायनायखौ जागायो अब्लाथे हारसिंनो एदजास्ट जालाङो आरो बुस्थुआ खाफ- खाफ गोनां जालाङो आरो बुस्थुआ बिदि गोदान गोदान सुबुंजों सावरायबाय थाबा दानो एसे जोंनिआ सो साहसाबो बारायो आरो बुस्थुआ। उम नोंखौ नोंथां।
ओनिफ्राय जिथु जोंनि बे सावरायनाय आ आमफ्राय बेयो जेनेबा खायसे गोबां आयदाफोरा जों रोङिखौबो रोंनो मोनदों नङा होमबा थां औ। बेफोर माने जोंनि इयुनाव दाउ
हेल'? हेल'। हेल'। हेल'। हेल'? हेल'? हेल'? हेल'? हेल'? हेल'?